हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ मोजाङै खोनादों दे बुंदो
ओ नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांमोननि ओन सोलाव दैज्लां बोथोर समाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? एसे सम दंब्ला
औ हागोन नोंथां जोंनिजोंथ' दैज्लां बोथोराव होनोबा जों बांसिन सिन जों माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बेजों लोगोसे जों गोबां आबाद मावो नोंथां दायो आं नोंथांनो माइ आबाद खौ माबोरै मावो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै।
औ नोंथां
गिबियावनो जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा दै थानाय हा नांगोन दिमोल हा हा मोजां हाबा माथा हा नांगोन जोंनो अन्थाइ गैयै बिदि हा नांगोन गिबियावनो जों बे हाखौ नागिरना लानानै जोङो बेखौ ओ नांगोल एबा ट्रेक्टरजों ओ खनब्रैसो एवनानै एवखांनायनि उनाव जोङो बेयो मोजां बेखौ दैजों एवनानै ओ जोङो बाजार एबा न'वावनो थिनानै दोननाय जों माइ आबाद मावनो थाखाय सोरबा सोर बा न'वावनो दोनखायो जेरै माइनि जोलैखौ आरो बेनि उनाव जोंहा सोरबा सोरबा गैयिफ्रा बाजाराव बायनानै लायो। बिनि उनाव जोंहा बेखौ बायनानै लाबोखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै दोनगोन सोमनानै दोनखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ बै हालौवनानै लानाय दै गोनां हायाव बेखौ जों फोगोन आरो। फोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बिदिनो से दानसेनि उनाव जों बे खौ गोजौ जायोब्ला जेब्ला माइआ खिलियो अब्ला जों बेखौ आखाइजों फुगोन आरोखि जों बेखौनो खोथिया होननानै मिथियो आरो। बिदिनो माइ माइआ गोबां रोखोमनि दं जेरै माइब्रा माइ आसु माइ रन्जित माइ आरो जादु बिदि गोबां रोखोमनि माइ दङ जेरै जों बांसिनैनो रनजितफोरखौ नुनो मोनो जोङो आरो बै माइब्रा माइरुफोरखौ माइसालिफोरखौ जों एसे एसेल ओ आबाद मावनाय नुनो मोनो जों बांसिन बे रनजित माइ जादुफोरखौ बांसिन नुनो मोनो। थिग बिबदिनो जों जेरै जों खोथियाखौबो फुनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो जेरै जोङो जेरै बे खोथियाखौ फोदों बेबाय दि जायगा नागिरनानै जोङो बेखौ उनाव दुब्लियाव जेरै जोङो बेखौ हालेवगोन गिबियाव जोङो सामार होगोन। गिबियाव जोङो खारायगोन खारायखांनायनि उनाव जों सामार होगोन बेनि उनाव जों आलि दानगोन आरो सामार होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बर' होगोन बर' होनायनि उनाव जोङो आलि खोगोन आलि खोनानै जोङो बेखौ उनाव आलि खोगोन आलि खोखांनानै जाहाथे न'खर न'खर खथा खथा बानायगोन। बेयाव दैया आरामसे हाबनो हायो माइ आबादा मोजां जायो बेनि थाखाय माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा दैनि गोनांथि जायो नालाय ओंखायनो जोंङो बेखौ दै सोनो थाखाय जों बेखौ खथा खथा बानाय होगोन जेरै नखर नखर हरनो दा बेखौ उनाव जोङो हाया जेब्ला जों खनब्रैसो एवखांगोन अब्ला जों बेखौ जोंनि बे खोथिया फुनानै लानाय माइ जोलै एबा जोङो आखयाव नों आं सुबुंफोरा गायोन आरो होगोन। जेरै गुरैयाव थुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दैखौ मोजाङै एसे एसे सोना होगोन। आरो उनाव माइआ लासेैनो जौहां जौखोगोन। बेजों लोगोसे जों जेरै जों माइजों माइजों समान समान जौफा जौगोफानो हायिनि थाखाय थाखाय जोंहा बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो माखासे हाग्रा थैनायनि मुलिफोरखौ जोङो बाहायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा माइ आबाद जानायनि थाखाय नाथाय जोङो बिदिनो सोरबा सोरबा गोबोरखि न'आव मोननाय जेरै मोसौफोरनिफ्राय मोननाय आरो मैसो खि बेफोरखौ जोङो। होनानै हासार होगोन आरो। आथिखालाव जों गोबाङैनो नुनो मोनो जे बांसिनानो जोङो रासायनारिक हासारफोरखौ। खौसो होननाय नुनो मोनसे मानोना गोबोरखि हासारफोरखौ जोंहा आंखाल जाबायना बेनि थाखायनो। बेजों लोगोसे बेखौ फोखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ बेनि उनाव जों सारगोन जेरै माइ बिलाइफोरखौ एम्फौ जानो हायैनि थाखाय‌ जों बेफोरखौ मुलि बाहायगोन जाहाथे माइ बिलाइफोरखौ एम्फौ जाया। आबाद मावनाया जाहाथे बिसिना खहा जाया बेनि थाखायनो आरो बिनि उनाव जों लासै लासै बे समावनो। जोंहा मोनसे माइनिबो आबाद फोरबो फैयो जेरै कातिगासा फोरबो जेरै काति सावनाय। जोंहा थाइगिरनि बिखंजों थाइगनि बि खौ लानानै जोंहा बेयाव खुन्दुं होनानै जोंहा थाव बुथां होनानै जोंहा आलारि बाथि। फनानै जोंनि आइजोफोरा मोनाबिलि समाव जोङो बे बे माइ आबादाव थांनानै जोंहा आरामसे फुजा हैनायखौ नुनो मोनो जाहाथे। जाथे बेयाव माइ आबादखौ एम्फौ एनलाफ्रा जायाला जायाथों आरो। जिब जुनारफ्रा खहा खालामाथों आरो माइ आबादा मोजां जाथों होननानै बे थाखाय बिनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ होयो जों उनावहाय मेसें बोथोर जेब्ला सौफैयो। जेरै माइ गायखांनायनि उनाव दान मोन मोनथामसो होयो बे अब्ला माइआ बिबार बारनानै बे फिथाइ होयो। फिथाइ होखांनायनि उनाव जोंहा माइआ मोनो बिनि उनाव माइआ गोमो महर लायोबा। जों बेखौ खासिजों सुबुंफ्रानो हायो नाथाय। नाथाय आथिखालाव जों बिरोनदामिनि गेजेरजों मेसिनफोरजों हानाय नु- नुनो मोनसै। जेब्ला नों आं मानसिफ्रा आखाइजों हायो अब्ला बे बेखौ जोङो बज खानानै दोनो बजाखाखांनायनि उनाव जों बेखौ न'आव लानानै फैयो। न'आवनो जोंहा जेरै सोरबा सोरबा जों हुखेन बावखा बावखा जों बानोमोन बावखा बाउखाया मोनसे औवाजों बानायनाय मोनसे आइजें जों बेजों माइ फोरखौ बान्नानै लाबोयोमोन नाथाय जोङो बेखौ दा नुनो मोनला बांसिनै जों मोसौ गारि ट्रेक्टरफोरजोंसो जोङो न'आव लाबोयो लाबोखांनायनि उनाव जोङो मोनसे खल सिलायाव। दोनो बिनि उनाव जों खल सिलायाव दोन थांनानै बेखौ उनाव मोजां जाबनानै मारा होयो आरो मोसौजोंबो होयो मैसोजोंबो होयो। नाथाय आथिखालाव ङो जेरै ट्रेक्टर मेसिनफोरों होयो बेनि उनाव जोंहा माइ बेगरा। जेरैबाय आलदा आरो माइनि माखासे देनथाफोरा जेरै जिगाब महर लाबाय गुरै महर लाबाय जों बे। बेफोरखौ नों मोसौनो जाहोबाय आरो बिदिनो जोंहा। बेखौ माइ आबादखौनो जोंहा जेरै बाख्रि सोनानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौनो माइ सौनानै। जानो हाबाय आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंनि। जों गोबां रोखोमनि आबादाव जेरै फाथो बे सम बिदि बायदि बायदि आबाद मावो आरो नोंथा आंथ' दा नोंथांनो जोंनिथिंगायाव माबायदि आबाद मावो बेखौ। फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो नोंसिनिथिंजायनि आबाद आबादखौ खौ माबायदि मा मावुङो बेफोरखौ अन्नानै फोरमायना हादोंदों जे नोंथां
औ जेरै जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा होनलांनाय बायदि गिबियावनो जोङो फोथारफोराव जेरै आलि खोनानै दैखौ सोना लानांगोन आरो। दैज्लां समावथ' जोङो दैनि दैखौ जों गोबां। बिबांनिनो मोननाय जायो आरो नोंथां औ। बिनि उनाव जेरै नोंथाङा होननाय बायदि गिबियावनो जोङो खारायग्रोना लायो आरो नोंथां। मानोना खारायग्रोयो ब्ला जोङो सिंनि हाया ओंखारनानै एसे गुरै जायोना नोंथां बेनि उनाव जोङो सामार हैयो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ खेबथामहालागै एवनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो जेरै जोङो। अ माइ गायनो थाखाय थाखायथ' जोंनो गिबियावनो खोथियानि गोनांथि जायो नालाय नोंथां बेखौ जोङो गिबियावनो खोथियाखौ जेरै नार्सारिनिफ्राय दानि जुगावथ' जों नार्सारिनिफ्राय लाबोनानैनो गोबांखौनो गायनाय नुयो आरो नोंथां मानो होनोबा नार्सारिनि माइआ औ एसे बिदांफोरा बुरजा जायो आरो बियो गस सा बारियो होननानै जोङो नार्सारिनिखौ लाबनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
दानिया औ माइज्लि माइनि ना ओ नामफोराबो गोदान गोदान ओंखारदों जेरै बिगि बेबि एग्र' बेफोरो जेरै गोदान गोदान मुं नालाय बेनि जोंङो माइ गाय गायनाय जायो आरो नोंथां मानो होनबा माइआ इसे मोजांसिन जायो होनना जोङो नार्सारिनि फ्राय लाबोनाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव बेखौ जोङो फाथोनि बस्था थायाव सोनानै जेरै हाखर जेरै फुख्रिफोराव जों बेखौ सोमना दोननाय जायो आरो। नोंथां मानो होनोब्ला बियो गाजा अरगोन ना होनब्लासो। बेनिखायनो बेनि उनाव जों बेखौ साननै सानथाम ससेनि उनाव बोरियाव दैखांना दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेरै थालिर बिलाइ थास' बिलाइ गिदिरजों जों खोबना दोननाय जायो आरो जाहा थे बियो मोजै दैया ओ सरनानै गाज जा अरथों होननानै आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो जेरै जोङो गिबियाव खारायग्रोयो बिनि उनाव जोङो ओ सामार होखांनानै मै होनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला गोदो ' गोदो थ जोङो मोसौजोंसो एवोमोन नालाय बेयाव जेरै जोङो नांगोल जुंगाल मै बे खौ बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां दानि जुगावथ' जोङो गोबांखौनो औ ट्रेक्टर जोंसो एवनायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला ट्रेक्टर जों औ गोबांखौनो जोङो गोबां जेरै जि बिगा थामजि बिगा गाहामजों एवनो हायो नालाय। नोंथां ट्रेक्टरजोंनो मोसौजोंबा गोबां सम लायोमोन आरो नोंथां औ। बिनि थाखायनो औ दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ गोबांखौ नुनो मोनो आरो नों थां मोसौजों एवनायखौ जोङो नुनोखौोनो मोनला होनजायो आरो नोंथां।
अ
औ बेनि उनाव जोङो बे खौ जेरै खोथियाखौ खादायाव लानानै जेरै आखाइजों एसे एसे खारनानै फैयो आरो नोंथां जाहाथे बियो समानै गोग्लैजोबो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो औ बियो जि साननि उनाव एसे जौस्लंस्लं जागोन आरो नोंथां आरो सोरबा सोरब बा बेयाव रासायनारि हासारबो बाहायो आरो। खसे खोथिया जेरै गोथौ हायाव बायनोब्लाथ' जोंनो खोथियाखौ गोजौ नांगोन नालाय नों थां बिनिखायनो खोथियाखौ एसे जौथों होननानै जोङो रासायनारि हासारबो बाहायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो बे हासार बे खोथियाखौ जोङो ओ थामजि साननि उनाव एसे गायसानाय जायो आरो नोंथां एसे जौहैगोनसो नालाय नोंथां बेखौ जोङो बोरि हायाव गायनाय जायो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो गोथौ हायाव एसे दैया बुरजा जायोब्ला दै जानानै सेवनानै जों गोदानै आरो गायफिननांगौ जायो नालाय बिनि खायनो जोङो गोथौ हायाव गायनो थाखाय एसे जावायनाय जायो आरो नोंथां। जोङो बेखौ खोथियाखौ जावायनाय जायो बिनि उनाव जोङो खोथिया खौ जोङो ओ फुनानै जेरै औवानि आरुं सिरनानै जोङो मुथा मुथा खानाया लानाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि जेरै जोङो ओ जेरै बान बे खोथियाखौ जोङो रोगानाय जायो आरो नोंथां फोथाराव जेरै जोङो औ बेनि उनाव जोंनि आइजोफोरा बर' आइजोफोरा बेखौ आखाइजों एसे गसासे गसासे गायनाय जायो आरो नोंथां सा गोदोथ' जोंनि बर' आइजोफोरा सावरि ओ बिदि जायोमोन आरो गायस्लायोमोन बैनि न' खर बेनि न'खर दानि जुग गावथ' जेरै टिखा हाजिरा बेखौ जोङो रां होनानै गायनायखौ गोबां खो नुनो मोनो आरो नोंथां गोदोनि बायदि जोङो सावरि बादालि बेफोरखौ जों जालायनायखौ ए नुनोनो मोनला आरो नोंथां बिनि उन उनाव जोङो औ बेखौ गायखांनानै जेरै जोंनि आबादफोरा एसे हाग्रा जायो ब्ला जेरै जोङो हाग्राफोरखौ ओ एवस्रांना होनाय जायो जेरै फुना होनाय जायो बिनि उनाव सोरबाबा हाग्रा थैनायनि ओ जेरै मुलि बेखौ होनाय जायो आरो ओ जेरै जोंनि माइ आबादा एम्फौ दाजाथों होननानै जेरै जोङो एम्फौ जायैनि मुलै गसा बारिनायनि मुलि बेखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां रा रासायनारि हासारखौ गोदोनि बायदि जेरै जोङो खानस्रि हासार गोबोरखिनि हासार अर्गे निक हासारखौ एसे खम बिबांनि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां बिनि थाखायनो ओ जोंनि देहायाव बेमार आजारा दानि जुगाव गोबां जानो हमदों आरो नोंथां बेनि उनाव ओ जेरै जोङो माइसा माइ गायनोब्ला जोङो बेयाव ओ गिबियावनो जोङो जेरै गसा लाग्रोनायाव जेरै जोङो थास' बिफां गोसोम जेरै मै था बेखौ जोङो गायनानै ओ माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां आलारि बाथि फोजोंना जों बेखौ गायनानै माइसा माइखौ जोङो गाहायनायसो जायो आरो नोंथां औ
होमबा नोंथांमोननिजोंबो एखे रोखोमैनो जोंनि ओनसोलजों जेरै माइ आबादखौ मावो बिदिनो मावो नों
औ औ नोंथां औ अ नोंथां होमबा जोंनि दिनैनि समा एसेयावनो नामा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय औ गोजोनथों नोंथांसिम